जाबायना नोंथां? औ
खो-खोनादों नोंथां। अब्ला, जों दिनै, बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै,
औ नोंथां नोंथाङानो होनब्ला जागायग्रोदो नामा?
ओम बिदिब्ला आंनो जागायलांसै,
औ
बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बियो बर'फोरनि मोनसे सिनायथि बादि, आरोना। आरो जोंनि बर'नि हारिमुनि नेरसोनबो, बर' हिनजावफोरा गुबैयै दख'ना गानो। आरो जोमग्रा जोमो बेखौथ' मिथिखागौना नोंथां। आरो बर' हौवा फोरा गामसा गानो, गस्ला गानो आरो आर'नाइ लायो।
औ
जों जोंनि बेफोर गानग्रा जोमग्राफोरखौ जुदि गाननानै ओंखारलाङोब्ला बहाबा जोंखौ बयबो बर' हारि होननानै सिनायथियो आरोना। बेनिखायनो, बेयो जोंनि सिनायथि बादि बिनिखायनो आं सानो जे रावनि अनगायै जों खौ बर' हारि महरै सिनायथिनाय साबसिन राहाबावनो जादों जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आरोना। गाननाय-जोमनाय, दख'ना, जोमग्रा आर'नाइ, गामसा। नाथाय, दानि गाननाय-जोमनायखौ नायोब्ला गोदोनि जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय एसे आलादा नुयो आरोना। जोंनि गोदोनि गाननाय-जोमनायफोरा एसेब्लाबो आथिखालाव सोलायबोबाय।
औ
गोदोहाय मा बर' हिनजावफोरा दख'नाखौ जानजि थेबना गाना मोननो। गुबैयै गोदोनि बर' आइजोफोरनि गाननाय दख दख'नाया मोननै रोखोमनि मोन आरो मोनसेया जाबाय ओह लांगा दख'ना आरो गुबुन मोनसेया जाबाय अग्रं दख'ना। मिथिखायोना नोंथां उम। गोदोनि लांगा दख'नाया आथिखालनि बादि नङामोननो आथिखालावथ' जों माबादि गानो जानजियाव थेबनानै गानोना नाथाय गो गोदोहाय मा जेरबायावल' थेबनानै गानोमोननो नाथाय उनावहाय बिदि सोलायनाया जानो हागौ खामानि मावनाय दांनाय फोराव एसे उसुबिदा नुजाथिनानै आरो नायनायाव बो समायना नुनायनि थाखाय जाबोदों जानो हागौ जायखिजाया जाहोन जानो हागौ आरोना। बिदि सोलायबोनायनि
औ
आरो अग्रां दं ख'नाया बिदिनो हासुं महरनि ओरै मेखला बादि। होमम फारसे रुगंजों बै रुगंजों सुजाबनानै गानो आरोना बेबादि फाननि रुगुङाव सुजाबनानै गाननाय बेबादि रोखोम रोखोम दखनाखौ ओरै आथिखालाव सानजा दरं आरो कामरुप ओनसोलथिंजाय गाननायखौ नुनो मोनो।
औ
बेनि अनगायै बे अग्रं दख'नानि लावथाया ओरैनो मुनै जायो आ आरो अरथाया ब्रै हाफ बिदि फुट गुवार जागोन।
औ औ
नाथाय आथिखालाव ओरै क'क्राझार ओनसोलथिंनि गाननाय दख'नाखौ लांगा दख'नाखौनो होनजायो नाथाय आथिखालआव एसे सोलायबोबाय।
औ।
बेनि अनगायै जोमग्रा फास्रा बिदिखौ जोमो। बायदि रोखोमनि आगर जेरै हाजो आगर बन्दुराम आगर फारौ मेगन आगर बायदि रोखो रोखोमनि आगर सुनानै जोमो आरोना। बिनि अनगायै इन्दि फारास्रा बर'नि मोनसे मान गोनां आरो बेनो दामिसिन होनजायो। बेनि उनाव आथिखालावथ' ब्लाउस गस्ला गानसै
औ।
थाय गोदोनिखौ नायोब्ला मा बर'फोरा ब्लाउस गानामोननो गोदोनि बि बिदिनो इन्टारनेटफोराव फुराना फुराना फट'फोर नुयोना जोङो। बेयाव नुनो मोनो जे बर' फोरा ब्लाउस गानामोन बेबादिनो लनबो लायो बर'फोरा आ गोजां बोथोरनि समाव गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आरन बुङो। जायखौ जों दा गुदुंसि बिदिबो बुंनाय जायो।
औ औ
बेनि अनगायै हौवाफोरा गानो गामसा गस्ला गामसा बे गामसाखौ गोलावै मुनै आरो गुवारै नै फुटसो जायो आरो गामसाया सिगां समाव मा बर' फोरा गामसाखौनो गाननानै दाब दाब जायगायाव हान्थियोमोन आरो गोदोनि आबौ आबैमोनहा जोंनि बे गामसाखौ गाननानैनो गोजान जायगा थांलाय फैलाय खालामोमोन नाथाय आ आथिखालाव सोलायबोबाय आथिखालाव बिदिनो लंपेन्ट गानो ना बेनि अनगायै बो गोबां दं आर'नाइ बिदिनो आरनाइया जोंनि बर'नि माननि नेरसोन माननि सिनाखि आलासि सिबिनाय आलासि फरायनाय हाबायाव जों बेखौ बाहायो। बेफोरनोसै आरो आं बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथाङाबो एसे बेखेवलांदो
औ औ नोंथाङा नोंथां बुंनाय बायदिनो दख'ना जोंनि बर'नि दख'ना गाननाय जोमनायनि मेेनानो जादों बर'खौ सिनायग दखना नंगौ बिहार बेबायदिनो दासिमावबो माने गोदोनिफ्राय द दख'नाखौनो औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां औ
औ दख'नाया बुंनो थाङोब्ला औ औ बुंनो थाङोब्ला दख'नाया गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो सोमजिबोनाय सोलिबोनाय जेखौ गाव गावनो दानानै गानबोदों जेराव दासिमबो बर' आइजोफ्रा दख'नाखौ दानानै गानो जेराव दख'ना दानो थाखाय गोबां माने खस्थ' दङ आरो अब्लाबो माने दानानै गानो माने जि दानो रोङाबानो बर' आयजो फोर गोदोनि समाव हाबा जानो मोनामोन दा बेबायादिनो बिनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो सोलोंबोनानै रोंबोदों दासिमबो माने दागासिनो दं ओमफ्राय दा बे जि दानायावबो बर' आइजोफोरा गोबां गाव गावनो माने हारसिङैनो रोंनाय मिथिंगाजों रोंनाय होननानै बुंनो हानांगोन मानो होनोब्ला दावराय मे ख्रेब आगर गुबै बैफोर आगरनि थाखाय गोदोनि आइजोफोरा गाव-गावनो माने गावनि गोसोजोंनो जेखौ नुयो बे बेखौनो आगर एरनानै गानोमोन आरोना दा बे आगरफ्रानो दासिमबो जोंनियाव सोलिबोगासिनो दं जेराव आगर गुबै फारौ मेगन
मोसौ हाथाइ ख्रिखला आगर दिंसिया आगर बेफोरबायदि आगरफोरा मुंदांखा आरोना आरो बिदि दखनानि बेलायावहाय आरो जेबो आगर गैयालाबा प्लेन माने खुन्दुंजों सोंनानै दानायल' जेबो बेफोर फारौ मेगन बायदिसिना आगर गैयि दख'ना मा होनो बुङोब्ला बिदन दखना बुङो जेरावहाय जेबो आगर थाया आरो खायसे खायसे जायगायाव दख'नाखौ माथा होननानैबो बुंनाय जायो आरो ना
औ आरो खायसे जायगायाव सालमाथाबो बुङो
औ सालमाथाबो बुङो आरोना। आगर गुबै दख'नानि थाखाय आगरनि थाखाय बाथि गंब्रै आगर लानाय जायो आरोना जेरावहाय बांसिन आगरफ्रानो बे फारौ मेगन मोसौ हाथाइ मानि फारौ मेगन आगर गुबै बेैबायदिया बाथि गंब्रैजोंनो आगरा सोलिय ना मोसौ हाथाइ आगरा जेराव मानि खासि बायदि दि रिगि रिगि बेफोरखौहाय माने बाथि गंसेजोंनो एरनाय जायो आरोना बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आर'नाइनि बेलायावहायबो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा जि दाबोनायजों लोगोसे आर'नाइखौबो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयोमोन बेबायदिनो बुङो दनायनियावहाय मोनसे जोंनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खोथा दं जेरावहाय मानि फोथायनाय दङदि माने हरसेयावनो सोंनानै खुन्दुंखौ माने जिखौ सोंनानै दानानै हरनो माने फुङावहाय जेब्ला दावहा नांनो थाङो अब्ला बेवहाय गानो हरनो हायोब्ला मानि दावहायाव देरहासार जायो माने साननायफोरा जाफुङो होननानै हाय फोथायनाय दङ होननानै जों मिथियो आरोना आर'नाइनि बेलायाव।
बुङो औ नंगौ नोंथां औ।
बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे आर'नाइखौहाय गोबां खामानियाव बाहायो जेरावहाय आर'नाइया जोंनि मोनसे से सिनायथि जाय सिनायथिखौ लायोब्ला बर' होननानै बयबो सिनायो गोदोनि समाव बारा सिनायाब्लाबो दानि मुगायावहाय आर'नाइ लाब्लानो माने बर' होननानै सिनायो आरोना। जेराव मान होनाय मान होनाय गाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
जों लोगोसे बायदिसिना खामानिफोरावहाय जाफुंसार जानायनि बेलाजों आरो सिनायथिजों बेखौ गाननाय जायो आरो। बिब्दिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों बर'फोरा दाबो गेजेन जानानै थायाखै हाजार खि नोङो गोदान मुगा फैयाथों मानो जोंनि बर'नि गाननाय दखना गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि दख'नाखौ दासिमबो बर' आइजोफोरा गानो। माने हाजार दस्रा द्रेस ओंखारा माने बहाबा थांनाय मानाय मोजां मोजां खामानि मावनाय फुजा होनाय बेफोर खामानियावहाय बांसिन बर' आइजोफोरा दख'ना गस्ला जोमब्रा गाननांगौ बर'नि गाननांगौ जिखौ मोजां गाननानै ओंखारो बेबायदिनो बैसागु जानायफ्रावबो आगर दख'ना गोदान गानलायलायनानै जोमग्रा आर'नाइ लानानै हौवाफ्राबो गामसा लानानै फोरबोफ्रावहाय बाहागो लायो जेराव बर' होननानै बयजोंबो सिनायथि मोनो बेजों लोगोसे से गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायावबो खायसे खायसे बयबो आइजोफोरा बांसिन दख'नाखौ गानना ओंखारनाय जायो हौवाफोरा गामसाखौहाय गाननानै खम ओंखारनाय जाब्लाबो अब्लाबो बर' आइजोफोरा बांसिनानो माने बर' हारिनि थाखाय माने बर'खौ सिबिनायाव बांसिन गोहोम दं होननानै आं सानो दख'ना बेलायाव।
नोंगौ नोंथां
अब्ला जोंनि दिनैनि गाननाय जोमनायनि रायलायनाया एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
ओ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो